खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां। गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ जासिहरगोनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
दा मोनसे आइदानिसायाव नोंजों सावरायनो सानदोंमोन।
दे नोंथां।
बे आयदायानो जाहैबाय मा मबाइल बा इन्टारनेट। बेनि बागै आं सावरायनो सारदों कि मबाइल ला मा जायो जोंनि जिउहाय बा इन्टारनेटआ मा बादि खामानि होदों। माबायदि गोहोम खोलैदों बेफोरखौ आं बुंनो सान्दों दा मबाइल। होननानै बुङोब्ला जोङो मबाइल इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो बे सुबुंनि मोनसे बिजों बेयो जायो बिगियाननि मुगायाव मा जोंजों लोगोसे दावगागासिनो आरो सुबुंखौबो दावगानायावबो हेफाजाब होदों। फारसेथिं बियो गोहोमबो गोग्लैदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि हाय मामोन मबाइल सबाइल जेबो गैयामोन। मबाइलफोर बाहायबोजेननो रोंनायनिफ्रायनो जोङो सुबुं माहारिया मा जाखो? गोजान गोजाननि खौरांफोरखौ थाबैनो। थाब थाब समनि गेजेरावनो जोङो खौरां हरनो हानाय जाबोबाय आरो दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे जेसेबांनाखि गोदोनाय सममोन बेफोरो मा दा एकदमबारे सिगां आरो एदभान्स जाबोनो हमबाय जोङो थाब थाबनो जेखौ मावनांगौ बेखौ थाबै थाबैनो खालामनो हाबाय लोगोसे जोङो गावनि साखाथि फाखाथियाव गैयै मानसिफोरजोंबो बा बेफोरखौ नुहुराबाबो जोङो बेखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों गेजेरजोंनो नायजोबनो हानाय जाबाय आरो दा गोदोनि समावहाय मामोन मबाइला गैयामोन नालाय आरो बा मबाइल गैयै समावहाय माबायदि। रायजो जाबोदोंमोन मानसिफ्राब इसिबां मानि गोजान गोजान थांनांगौ जायगायाव। थांनो माबा खौरां हरनांगौब्ला बेखौ जोङो थांथारनानैसो हैनांगौ जायोमोनबा माखासे पस्टनि गेजेरजों बेखौ गुबुननि आखाइनि गेजेरजोंसो बेखौ बारस्लाय बारस्लाय हरनानै ओ गोबाव समनि गेजेरावसो हैनांगौ जायोमोन आरो आरो बिनि नायखौ मोनफिनो थाखायबो जोंनो गोबाव सम नांगौमोन। बे जेब्लासिम बै सोंनायनि सोंनायखौ मोनहैयागौ मानि बियो फिननायबो हरफिननो हाया नालाय बेनि थाखाय जोङो गोजान लामाबा बेखौ गोबाव समनि गेजेरावबो आरो हान्था मेलानि बै समावहाय हान्था मेलायाबो बांद्राय मोजां मोन बेनि थाखायनो आ गोबावनिफ्राय गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरो नाथाय दानि दिनावहाय आथिखालावहाय आ मबाइल आरो इन्टारनेट बेफोरबो गासि बो फैजोबनायनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो जगाजग खालामनो हानाय जाबाय आरो खनसेल' थुनांसिगौ। मानि मोनसे नाम मोनसे नाम्बार फन नाम्बारहो थुनानै बेखौ ओ फन हरबानो बेनियावहाय रिंहैबाय आरो बे फन हमनानै रायलायहरबानो जों माबायदि खोथा रायलायनांगौ मोखांजों मोखां जेसेबांखि रायलायनांगौ बेखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो मोखां नुवाब्लाबो रायलायनो हाबाय आरो जोङो मोखां नायनो लुबैब्ला बेखौ भिडिअ कल वाट्सएप बायदि माबाफोराव भिडिअ कलफोर बाहायनानै बा हरनानै जों बेफोरखौ ओ बा गोजानाव थानाय मानसिफोरजोंहाय मोखांजों मोखां रायलायनो हाबाय बिनि अनगायैबो जोङो मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ गा गोजान गोजानाव थानाय जिनिस बा माबा मोनसे खना खनला बायदिसिना जिनिस दं गैया मानो बेफोरखौ जों मोनथिजोबनो हाबाय‌। जोङो मबाइल गैयै समावहाय ओ माखासे दस्रा गुबुन हादोरफोराव बा खना खनला जायगाफोरावहाय जायखिजाया हादरफोरावनो मा दंमोन मा गैयामोन बेफोरखौ जों मिथिनो हायामोन बा सोरनिफ्रायबा गोजान गोजाननिफ्राय सोरनिबा खुगा खुगा बारस्लायबोदोंबा बिनिफ्रायल' जोङो एफा एनै मोनथिनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जों मा जाखो बेफोरखौबा गासिखौबो मिथिजोबनो हाबाय बुजिजोबनो हाबाय जोङो दुनियाव खना खनलायाव मा मा एम्फौ एनला दङ जिब जुनार दङ बिफां लाइफां दङ जायगा दङ ओ बरफ जायगा बालाहामा बेफोरखौबो जोङो नायनो होनबानो खनसे आ वेबसाइटआव थांनानै आ मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बेखौ सार्च खालामबानो जोङो जेसेबां फटक नांगौ बा भिडिअ' नांगौ बेफोरखौ जोङो मोनजोबनो हायो। आरो सोरबाया भिडिअ' खालामनानै बिफोरखौ आ हगारना होनाय बेफोरखौबो जोङो सार्च खालामबानो मोननो हायो माखासे भिडिअ' मुभि फेमजों बिसोरनाव सोंबाय सल'बाथा खोनासंनानैनोबा आ बायदिसिना मोनसे थुनफावथिनाखौ मोखांजों मोखां नायनानै आ रंजानाय लायोमोन नाथाय आथिखालाव जों मबाइलावनो बेफोरनि आ साबसिन एइस डि बा माखासे मोजां कुवालिटिखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइलाव नायनानै बा सार्च खालामनानै जोङो बेफोरखौ आ इन्टारटेनमेन्ट बा रंजानायखौ लानो हानाय जाबाय। ओ बिनि अनगायैबाबो बुं आ बेनि अनगायैबो आरोबाव जोङो गोबां दङ मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां जायगायाव थांनांगौ जायोब्लाबो बा अवबा थाहैनांगौ जायोब्ला बिनि थाहैनांगौ जायगाखौ जोङो नायगिरखानायनि गेजेरजों बेवहाय माबायदि जायगाया बा बेखौ जोङो थाहैनांगौआ बै मानसि खोनथाहरखानांगौ बा न'नि बिगोमानो खोन्थाहरखानांगौ बेफोरखौ जोङो बु बुकिं खालामनानै लानो हायो बा हटेलफोर बेफोराव थाहैनांगौ जायोब्ला बेफोरखौ बुकिं खालामखानायनि गेजेरजों जोङो आ थांनानैल' थाहैनांगौ जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जाय आ गाखोग्रा मुवा बेसादफोरजों थांगोन बेफोरखौ जोङो ओ जेब्लायबो बै आ गाखोग्रानि सेराव थांनानै बेहाय थिकेटखौ बायहैनांगौ बेबायदि नङा जोङो सिगांनो बेयाव जायगा दंना गैखाया आरो नोंहा जायगा लानो थाखाय बेखौ थाब थाबनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बुकिं खालामनानै दोननो हायो आरो उनावहाय लासै लासै जोङो बे खौ ओ नोंनि टाइम मथेयै बा न'आव थानायनो उन्दुनायनि सिगां बा उन्दुनाय टाइम जानायनि सिगां बेखौ बुकिं खालामनानै दोननानै आरामनो अखानायै थांनो हायो आरो। नङाबा जोङो बेखौ आरो सानसे सिगां टिकेट दाननानै बा बेखौ आ बुकिं खालामहैखलायनानैसो फैफि नानै आरो उनावहाय थांफिननांगौ बेबायादि जा-जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय बेबादि नंला आरो दा बेनि अनगायैबो जोङो माखासे गोहोम गोग्लैनायखौबो नुनो मोनोखि खायफा उन्दै मानसिफोरानो बेबादि मबाइल इन्टारनेट बाहायनानै फरायनाय बायदिफोराव गोहोम गोलैनाय नुनो मोनबोदोंसै। ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो माखासे गथ'फोरखौ आ गाज्रि जाबोनाय नुनो मोनबाय माखासे नांथारै भिडिअ फो एबा माखासे आ बायेरा गेमफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों बिसो रो ओम फरायनायाव गोसो जानाया बायनाय नुनो मोनबाय। फरायनायफोराव गोसो जला बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानिला जानाय लोंनायाव गोसो होयै जाबाय। बेखौ मबाइलफोराव नायनानै मुजि हाबनानै थानानै गासिखौबो बावगोमालांजो नाय जाबाय बेबायदिनो जो मबेल इन्टार नेटनि गेजेरजों जेबायदि गोहोम खग्लैनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। बिनि सायाव आङो आंनि सावरायनायखौ फोजोबनाय जाबाय। दा नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो लुबैदोंबा नोंथाङाबो सावरायनो हासिगोन।
गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मबाइल इन्टारनेटनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनानै होलांनो थाबाय। होलांनायनि थाखाय आंबो नोंथां मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाहैबाय बिफां लाइफां जोबस्रांलांनाय जोबस्रांलांनानै जोंहा मा मा जाखो मा मा खहा जानो हमबो खो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनि फंनैसो रालायगोन जोङो गोदोनि समावहायो बिफां लाइफांफोरा जोंनि बुहुमाव दंनाय समावहाय जोंनि अक्सिजेन बिबांजों हां लाग्रानि बिबाङा गोबां दङमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर अक्सिजेना लासै लासै जोबलांनानै दा नैजिसे जौखोन्दोल'ससै होननानै जोङो हमनानै लानो हायो नैजिसेनिबो खम बिबाङाव दंसै दानि अक्सिजना होननानै जोङो बुंनो हागोन। गोदोनि समावहाय बोथोरा बिफां लाइफां बुरजा गोनांआवहायो बोथोरा थि समाव अखा होमोन आरो थि समावनो ओ आबादफोरखौ मावनानै लानो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि आ बिफां लाइफां दानस्रांजोबनायनि थाखायनो ओ जोङो बोथोर बो थोर गिबि अखा हायो एबा बोथोर जोबखांनानैसो अखा हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बबेबा बोसोराव अखाया हायोबा हायो बारा हायो बारा बिबांनि हायो आरो बबेबा बोसोराव हायाबाथाय हाया रानख्रावनाय आबाद फोथारानो। ओ दैनि ओ गोनांथिनि थाखाय ओ जोबलांनाय खौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओ जोङो बिफां लाइफां थानायनि थाखायनो जोङो ओ गोबां ओ आबादफोर मावनानै लानो हायोमोन आरो जोङो ओम थांनानै थानायावहायो जोंहा गोरलै जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिफां जोबस्रांलायनायनि थाखायनो जोंनि दैनि बिबाङाबो खमायलांनो हमदों आरो हा सिङाव जेसेबांखिनि दै लोंजाग्रा दंमोन बेनि बिबाङाबो गाहाय थाखो फारसे जोङो दावख्लायलांनायखौ नुनो मोन्दों। गोदोनि दिनावहाय जोङो बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफां बुरजा गोनां समावहायो जोङो एसे हा जावनानै जोङो दैखौ लोंजाग्रा दैखौ मोनोमोन नाथाय आथिखालावहायो बेफोर थोरफोफोरा दावख्लाय दावख्लायलांनानै बेसेबांबा गाहायाव थानायखौ जोंङो नुनोदों सुबुं अनजिमाया जेसेबांनो ओ बारायदों आरो जेसेबांनो बिगियानारि ओ मुगाया जौगादों एसेनो जोंनि बुहुमाबो जोबस्रांलांनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओ आथिखालाव जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बुहुमा रानस्राव एबा बालाबारि जानानै थागोन होननानै जोङो बुंनो हागोन। मानो होननानै बुंब्ला जे जायगायाव दैया गैयाब्ला बे जायगायाव हायो रानस्राव जानानै बालाबारि जायो। जे जायगायाव बिफां लाइफाङा बुरजा दङ बे जायगायावहायो बिफां लाइफांफोरा बिफां गावनि रोदाफोरजों दैखौ बोखोबोनानै गावनि नांगौसेबांखौ गावनियाव लानानै आरो नाङिफोर खौहायो हा सायावनो एबा गावनि दैदा सायावनो गारनानै होयो बा जोंनो ओ हाफोरखौ थाजिम खालामनानै दोनो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनबाव दों ओ जेरैहाय जोङो बुंनो हायो आथिखालनि दिनावहायो ओ बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखायनो माखासे बोथोरनि थि गैयै एबा ओ बोथोर गिबि अखा हानाय एबा बोथोर थांनानैसो बाराद्राय अखा हानाय बबेबा बोसोराव बां अखा हायोबा बारा हायो बुंनो थाङोबा देग्लायनि बोसोराव बांसिन अखा हानाय बिनि थाखाय जोङो बांसिन दैबानाखौ जोङो नुनो मोनदों, बे दै बानायावहाय गोबां रोखोमनि खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों जेरै ओ बिफां लाइफां, जिब जुनार ओ जोङो खहा जानायफोरखौ नुनो मोनदों। ओ बिफां गैयिनि थाखायनो बांद्राय दैबाना जादों बांद्राय अखा हादों आरो बांद्राय अखा हानायनि थाखायनो गोबां रोखोमनि ओ न' बां बायनाय एबा जोङो जिब जुनार मानसि दुमसिनि जिउ खहा जानायफोरखौ जोङो नुलांबाय थागासिनो दङ आरो नुबोगासिनो दङ। ओ आरो बेल' नङा गोबां हाजो एरिया एबा हाजो जायगाफोरावहायो हाजो गिसिखानानै जोङो ओ बेवहाय गोबां रोखोमनि खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों जोङो गोबां रोखोमनि माखासे बेमार आजार जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। दों। बेनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जोंहा आ गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां खहा जानाय ओ दानफायनायाव जोंहा बायदिसिना जाथायफोर एबा बायदिसिना रोखोमनि माखासे दुंखाव थासारि एबा ओ बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बांदाद्राय बुहुमा दुंखावनायजों माखासे बरफफोरा आवलिनानै बेयावहायो ओ दैनि लैथोनि बिबाङा गोजौ फारसे दावगाबोदों आरो इयुनाव जुदि बिफां लाइफाङानो जोबस्रांलांजोबोबा जोंनि बुहुमा दैजों साग्लोबनानै थानां था था थानाय थागोन होननानै जोङो बुंनो हागोन। ओ बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आ आरोबाव जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो माखासे अक्सिजेन गेस हगारना होयो आरो जोंनि माखासे गाज्रि गेसफोरखौ बोनानै लायो एबा गावनि नांगौखिनिखौ ओ जोंनि हगारनाय बा कार्बन-डाइ-अक्साइदफोरखौ बोनानै लायो आरो गावसिनिफ्राय हगारनायखौ जोङो लायो। सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों नाथाय बिफां लाइफांफोरा ओ खमायलाङो, खमायनायाव जोङो बेफोर माखासे जाहोनफोरखौहायो माखासे ओ थासारि दुंहावनाय थासारि एबा अक्सिजेन खमायलांनाय जों बेफोरखौ जोङो भुगिनांगोन होननानै जोङो बुंनो हागोन।
आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयजानि सायाव सानदों नामा?
नोंथांनि नोंथांनि बुंनायखौ खोनानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दानि दिनावहाय जागासिनो दङ जोंहा ओ बुहुम दुमखावनाय। मुलुगमा दुंखावनाय दा बेनि गेजेराव नोङो सावरायना होबाय। जोंनो मोजांखि बिफां लाइफांनि गेजेरजों माबायदियै ओ आबहावाफोरा सोलायलांखो बेफोरखौ मिथिनो हाबाय जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजों। जोंनो ओ बिफां लाइफांखौ नांथारगौ सुबुं माहारिनो सुबुं माहारिया बिफां लाइफां गैयाबानो दि ओ मा जालांगोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनो दि बिफां लाइफां जोबस्रांलायनायनि गेजेरजों दि माहारिया गावनो गावबो गिनांनानै दंगासिनो दङ। गाव गावनो दि इसेबां खस्थ'आव थानांगोन आरो इयुननि समावबो जुदि बिफां लाइफांखौ रैखा खालाम। नो रोङाब्ला बियो ओ सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे। गिथावना खैफोद जानानै फैगोन बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जाबाय। दा नोंथां